हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
औ नोंगौ।
औ औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ माबायदिहाय फालियो नोंथाङा गिबियावनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ। अ बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' बैसागु फोरबोआ जोंनि ओ बर' फोरनि मोनसे गेदेर फोरबो आरो। बे फोरबो आव बयबो उम गामिनि बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सि ख्ला बेफोरबायदि माने बयबो ज' जानानै जों मोसानो थाङो आरो। आरो बिदि मोसानानै जोङो रंजानाय जायो। आरो बैसागु होनना बुङोब्लाथाय बैसागुआ मोननै बैसागु दङ जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसा मानसि बैसा
औ।
बे बैसागुनि गिबि सानखालि सानखौनो होनना बुङो मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुखालि जोङो ओ बयबो बिदिनो फुङावहाय ओ सिखारनानै मोसौ थुखैनो थाखाय बयबो ओ लाहार फाहार खालामो आरो बिदि मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बे सानसे सिगांनो मोसौ थुखैनो थाखाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जगार खालामनानै लाग्रोनाय जाखायो आरो बुथुमनानै। उम बे ओ मैगंफोरानो जादों जेरै लाव, फान्थाव आरो देगलिगेटि, थाराइ, बेफोरखौ माने जोङो लायो आरो बुथुमनानै आरो जों मोसौ थुखैखालि बेम बे मैगंफोरखौ जोङो हायो आरो फिसा फिसा बिदिनो हानानै ओ बिदि आरुं आरुङाव जोङो माला सुयो बे मालाफोरखौ जोङो ओ बिदिनो न'नि लांगोना गलि बेफोरावहाय जोङो माने आलायनानै दोननाय जायो आरो। आरो बाथौफोरावबो आलायनानै दोननाय जायो आरो जोङो बे सानखालि मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननायनि सिगां जों बिसोरनि मोदोमाव गोसोम गोसोम फोथा फोननाय जायो आरो बे फोथाखौ जोङो साराय एबा खान्था खिथु नि जों खान्था खिथुनिफ्राय जोङो माने एरख'यो बेखौ हांगारखौ एर खयो आरो बे हांगारखौ एरख'नानै जोङो थालिर बिलाइयाव बेखौ ओ थाव गुबैजों ज'मा बिदिनो मिलायनानै लगायनानै जोङो बिसिनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो बिदि फोथा गल गल फोननानै थुनानैजाय थुना होनाय जायो।
औ
आरो बिदि थुखांनानै जोङो बिसोरखौ दैमा फारसे लांनाय जायो आरो। थुखैनो दै माबा दैसा बेफोराव लांनानै जोङो थुखैनाय जायो। बे थुखैनाय समाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव बे मैगं लाव फान्थावफोरखौ जोङो सारनानै बिसोरखौ थुखैनाय जायो आरो बिसोरनि सल' खननानै जोङो बिसोरखौ थाराय जों बुयै बुयैहाय जोङो माने थुखैयो आरो बे दैसायाव आरो जों थुखैखांनानै बेखौ फोथाराव जोङो हेंगारना होनाय जायो बे सानखालि बे सानखालि जोङो बिसोरखौ माने खाया आरो दोनदालजों खानानै दोननाय जाया आरो। बिसोरखौ थुखै थुखैखांनानै जों हेंगार खांनानै बिदि बे दैसा सेराव बिसोरनि फागा बोरायखौहाय लांनानै बावबोनाय जायो आरो फागा बोरायखौ
औ नंगौ
फै मोनाबिलि समाव जोङो बिसोरनि थाखाय फागा गोदानखौ लाबोनानै फागा गोदानखौ माने जोङो बिस खानायनि सिगां बिसोरनियाव गोदोनायाव खानायनि सिगां जोङो बावग्रोयो आरो बे आलारि बाथि थि सावनानै जोङो बावो बावनानै सो बिसोरनो गानहोयो आरो।
औ
आरो बेनि अखानायैहाय मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागु खालि जोङो बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै जोङो बयबो माने बिदि गिदिर गोलावफोरखौ जोङो खुलुमो बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो जोङो गिबियावनो बिमा बिफाखौ खुलुमनाय खुलुमग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोंना
औ
बे आबौखौ जोङो फुल दख'ना बेफोरबायदि होनानै जोङो बोर लायो आरो आरो बिसोरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि मान बावनानै जों खुलुमनाय जायो आरो आरो बे सानखालि जोङो थैनानै थांनाय थैनानै थांनाय आबै आबौ आयं बिसोरनोबो जोङो खुलुमनानै मान बावो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ लानानै खुलुमो आरो बिसोरनो सेरेब जखाय बेफोरबायदिखौ सादा बिरि बेफोरबायदि होनानै जोङो बिसोरखौ बावो आरो
औ
बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो ओ बैसागु मागिनो ओंखारलाङो बा बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो बे बैसाग मोसानो थांनायाव जोङो ओ बिदिनो हिन्जावफोरा बा सिख्लाफोरा ओ गोजा गोमो गाबनि दख'ना गानो दख'ना बिदन आरो गोजा फालि लायो आरो गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ खायो जान्जियाव आरो जोङो खानाय खफायावबो बिबार थुयो आरो
औ औ नंगौ
आरो हौवा हौवाफोरा बिदिनो गामसा ओ गोथां गानो आरो गुफुर गस्लानि सायाव वासकट आर'नाइनि वासकद गानो आरो आर'नाइ लायो औ बेफोरबायदिनो ओ गानै जोमै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो
औ औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ बैसागु मोसानाय जायो नामा
औ औ नोंथां ओ नोंथां औ नोंथाङा दा जेरै बुंलांबाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गिबियावहाय मोसौ थुखैनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ गोदोर उन्दै मान होलायनाय बा लालायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा मोसानाय जाय मोसानाय फोरबो बेखौ जोङो फालिलांनाय जायो आरो ना नोंथाङा जेरै बुंलांदों इदिनो ओ हिन्जावसाफोरा दख'ना गोमो आर'नाइ गोजा फालि बिदिनो लानानै बैसागो रंजानाय जायो आरोना आरो जोंहा बैसागोआव मोसानाय जि दामग्रा देग ग्रा बिदि ओ खाम जथा सेरजा सिफुं आरो औवफ्राय दनानै मोननाय थर खा बेफोरखौनो लानानै मोसानाय जायोमोन आरो गोदोहाय बांसिन नाथाय आथिखालावहाय गोबां सुबङानो बिदिनो ओ खाम जथाखौ लानानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो बिदिनो बांसिन आथिखालाव बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय जेरै ओ बक्स बेफोरखौ लानानै बांसिन मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बिदिनो खायफा खायफा बोराय फोरासो बेफोर खाम जथाफोरखौ लायो आरो नाथाय बांसिनानो सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ लानायखौ जोङो नुनो मोना आरोना ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव जोबोद गाजा गोमजायै ओ बैसागु फोरबोखौ अ बिदिनो खुंलाङो आर ना आरो जोंना बैसागो बोथोरावहाय जोंहा बिदिनो गोबां मैगं थाइगं खाबथिंनानै जायो नङा होनबा नोंथां आरो जोंहा बेजों लोगो सेनो जोङो थालिर फस्ला जों अमा बेदर बेफोरबायदिबो जानाय जायो आरो ना आरो जोंहा बैसागु सफैब्लाथाय जोङो दिंखियाफोरखौबो जोङो खााबथिंनानै बिदिनो जानाय जायो आरो आरो जोंहा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बैसागो फोरबोफोराव जोंहा मोनसे फांसन फोरबो लाखिनाय जायो जेरै जों फांसनाव गोबां सुबुं बा गथ' गथायफोरानो गोबां रंजानाय जायो आरोना आरो जोंहा गथ'फोरखौ ओ एसे सोबाबो सोलोंथाइ मोनथों होननानै जोङो गथ'फोरनि थाखाय ओ गो
औ
हाबाफारि लायो बादायलायनाय बिदिनो सोंथि सोंनाय बादायलायनाय आरो सावगारि आखिनाय जोंहा
औ
आरो बिदि मोसानाय बादायलायनाय आरो जोंहा सम
औ
स
औ
आ
औ
ओ बि औ मा जालायखो यै खोनाथारा सैथो